हेल' नोंथां, औ खुलुमबाय नोंथां। औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। ओरैनो नों थाङा मानि एबा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
औ नोंथां दा नै ओरैनो थानायखाय आं नोंथांनाव माखासे आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। जाय आबादखौ नोंथाङा मावबाय थायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला आंबो इयुनाव बे आबादनि ओ बा बे आबादखौ आङो मावनो हागोन होनना सानदों आरो नोंथां। माने नोंथांनिफ्राय सोलोंना लानो होननानै सानदो आङो। नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा आबाद मावो बिनि सोमोन्दै?
औ औ जागोन, जेनोबा आङो मेसें बोथोराव मावनाय माखासे मोननैसो आबादनि सो मोन्दै आं बुंनो नागिरदो जेरै
गिबियाव नोंथाङा होमबा मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै फोरमायग्रोदो। ओमफाय आंबो जि आंनि हाबा मावो बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां। औ दे नोंथां।
मेसें बोथोरनि आ बादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों जेरै जोङो मोसें बोथोराव मा मा आबाद मोनो? आबादआथ' गोबां दङ आरो ना मैगं थाइगं दङ जेनोबा जोङो जुखामफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावबो जो ङो माखासे हयनानै जानो हायो आरो गोबां दं आरोना नोथां। आं बिदिनो मोननैसो गुबैखौ खोन्थानोसै जेरै जोङो बेसर आबाद। बेसरखौबो जोंनि ओरैजाय जोंनि आसाम हादोरसायाव गोबांखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ जोङो बेसर बेसर आबादाबो जोंनि मोनसे
गाहाय जेरै जोङो माखासे ओ जोंनि जानाय थाव बैफोराव जोङो बानायनो हायो आरोना। जोङो बेसरखौ बुरजा थावबो फेरेदनो हायो बा जोङो बेसरखौ बेसर बेगरखौबो जोङो फाननौ हायो। खुखांनानै एबा जोङो ओम मोनोबा जोङो फि जों फिथाइखौ मोनोबा जोङो माबानो हायो दानिया आङो फोरमायनो सानदों माने बे बेसर आबाद मावनो थाखाय जों मा मा ओ खालामनांगौ जायो गिबियाव एबा जोङो माने ओ ओ खुइनायनिफ्राय जोङो मोनजासिम फानैजासिमाव जोङो मा मा खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसां नोंथां। गिबियाव मा खालामग्रोनांगोन जोङो ओ उम मैगं एबा माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ सिगां हालौवगोरनानै लानांगौ आरो ना नोंथां। बेखौ जों नोङो दस बिगासो मावोबा एबा पन्द्र' बिगासो मावोबा नोङो टेक्टर जोंनो होनो हायो। जोङो मोसौजोंथ' आजिखालि नुनो मोनला दानि जुगाव एबा दानि गोदान गोनोखोआरि मुगायाव बां सिन जोङो मिसिनफोरजो टेक्टरफोरजों जोङो मावनायखौ एबा हालौनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो टेक्टरफोर होयोब्ला जोंनि ओ खम बे समावनो जोङो मा खालामनो हायो गोबां बिबांनि जों खामानिखौ मावनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो माखासे जोंनि टाइम एबा समफ्रा जोंनियाव गोबां ओ थायो जोंनि आखायाव जेरै जोङो बै टाइमाव जे जोङो मोसौजों हालौवो एबा जोङो मोसौजों हालौबा जों सानथाम सानब्रै लायो बैबायदियाव जोङो बिनिफ्राय जोङो टेक्टर हा होयोब्ला जोङो मा जायो बेखौ जोङो घन्टा से एबा घन्टा नै एबा घन्टा थाम बैफोरनि गेजेरावनो जोङो मा खालामनो हायो हायो आरोना हालौखांनो हायो उम जो ङो हालौनानै लाखांनायनि उनाव जोङो साननैसो जोङो मा खालामनांगौ हाथरखौ फोराननांगौ आरोना। मेसें बोथोरनि आबाद नालाय नोंथां जाय जोङो गुबु गुदियानो जाहैबा जोङो हा। हा गोरान नांगोन आरो ना नोंथां जोङो जेरै जों दलहाफ्राव बा एबा दै थाग्रा जायगायाव जेरै गायनो नाङा आरोना जोङो दै एसे मोनबानो मा जायो बिफां बै मा होनो बेसर ओ बैजो उम रज'खांबो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो बोरियाव एबा जोङो बोरियावबाबो बा जों दै थायियावल' जों उम खुहैनांगौ आरो ना जोङो बिनि उनाव उम साननै सानथामसो जोङो हाद्रा नुबाय बिनि उनाव जों हालैबाय हालौखांनायनि उनाव जोङो हाग्राफोरखौ खौ हा सिनिजों हनानै नङाबा ओ जोङो आखाइजों आखाइजोंथ' खनो' खस्थ' जागोन जेनेबा जों हासिनिजोंनो हनानै जोङो गारनानै जोङो उम खननै खनथामसो हालोव हालोवगोरहोबावबाय आरो ना बिनि उनाव जोङो लास्टाव बै हालौखां खांनानै जे उम जे मा जायो हा माखासे थर गिदिर गिदिर एबा लुमै लुदामि लुदामा माबायोना थायोना बैफोरबायदिखौ जों सनमान खालामनो थाखाय जोङो मै होनाय जायो आरोना ओ ट्रेक्टर जों बो होनो हायो आरो मोसौ जोंबो होनो हायो बे नोंनि सायाव आरोना नोंथां जोंङो मै होखानानि उन बेसर जाय बेसरखौ जों फैगोन बेखौ जोङो न'आवबो दोननो हायो एबा जों बायनानैबो हैनो हायो नोङो जेनेबा बेसर आबाद मावग्रा ना नोंनियावथ' नोङो बेसरनि सोमोन्दै नोङो मोनसेबाबो सिगां मोनथिगोननानै लानांगोन जेनेबा जोङो मा माबायदि समाव एबा मारोरै खुबयोबा जों ओ मा थाब ज'यो बेफोरनि सोमोन्दै नोंहा एसेबाबो गियान थाखानांगोन ना नोंथां बिनि सायाव जोङो बेसरखौ जोङो खुबैबाय खुबैखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ बेयाव
होखांनानै जोङो दसे सम नेनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बेसर जि जे बेसर बेखौ जोङो उम माखासे मुलि मुलिफोर दङ बैखौ बै मुलिफोरखौ जों सारनांगोन आरोना जेरै एम्फौ जायैनि बेफोरखौ जोङो सारनानै जोङो मोजां रोदोम होनो हायो आरो आं नुबावदों आरो ना गोबां मानसिफोरानो जों बिबारनि समाव एबा बै बिबारा माखासे जोंनो मोजां फिथाइ होयोफोर बैफोरबायदिनि थाखाय माखासे मुलिफोर सारो आरोना बिबार बिबाराव मोजां फिथाइ होनायनि थाखाय मुलि सारनायखौ उम आं नुनो मोनदों बांसिन मानसियानो एबा बांसिन सुबुङानो सारनो मोनदों जोङो ओ फोखांनायनि उनाव बिबार बारबाय बिबारनि उनाव जोङो फिथाइ थायो बै फिथाइ फिथाइ थाइखांबा जोङो फिथाइया राखांजोबनानै जेब्ला रानो अब्ला मानो बिफांङा रानो अब्ला जोङो दानफो एबा जोङो फुनांगोन आरो ना बेखौ जेनेबा जों खासिजोंबो हानो हायो एबा जों फुंनोबो हायो जों फुखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो फुखांजोबो अब्ला जोङो ट्रेक्टरफोरजों रोगानानै मोन जामा दोननानै बेयाव जोङो मारा जेरै माइ मारा होयो बेखौबो बेबायदिनो मारा होनानै जोङो मा खालामनो हायो।
जोङो ज' खालामनानै मारा होनानै जोङो बेनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरोना बेखौ मोनखानाय निउनाव जोङो दसे जोङो लामनो हायो आरो लाम नांगौ आरोना नोंथां बै जे जोङो मारा होखोन्दा ओ फिथाइफोर मोननाय बेखौ जोङो मा खालामनो हायो मारा होननानै लामनानै जोङो हाथायाव फानहैनो हायो आरो ना महनावनो नोगद बुरजा लायो आरोना महनजों जेरै तिन, सारि, पास हाजार गाहाम थाङो नोंथां बे बेसरा आरो नोङो जेनेबा बेसरनि बेगर फानाबा जोङो मा खालामनो हायो थावबो फेरनानै जों जानो हायो आरो ना नों थां जेनेबा जों मेसिनाव लनानै जों थाव फेरबाय थाव फेरनानै जों न'आव जायोबा जोंहा बांसिन मा ओ मुलाम्फा मोना मोनो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि जोंनि न'आवनो बानायनाय बायदि जायो आरोना बेयो माखासे जोंनि गि बै हाथायाव बायनाय मा माखासे केमिफिल केमिकेलफोर होनाय बेफोरनिफ्राय जोङो उदां जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो न'आवनो जोङो एबा मेचनाव होनानै जों फेरनानै जों बेखौ न'आवनो बाहायनो हायो आरोना नोंथां नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै जेनेबा बेसरनि आबादा नोंथाङा आंनो
माखासे आबाद सोमोन्दै नोंथाङा मा मावै बेखौ फोरमायबाय आरो ना नोंथां औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनो जा जोंनि दा बोथोराथ' माइ आबाद नालाय आं नोंथांनो माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानदों नोंथां औ नोंथां जोंहा माइ आबाद बुङोब्ला जोंनि माइ आबा बादामा सा सानजा भारतावनो ओ मावजानाय मोनसे आबाद आरोना जों बांसिननि सा सानजा आफादताव जोङो बांसिननि माइ आबादखौनो मावनाय जायो बा जोंनि सुबुंफोरा थांना थानो थाखाय माइखौनो ओंखाम महरै जोंहा जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा मा होनो
माइ आबादा जोंनि मोनसे बर' समाजाव मोनसे मख'जाथाव मोनसे आबाद होनना जों बुंनो हागोन आरो ना बड' आबादारिफोरा हारिमुवारि बा आरो बा मा होनदों बिगियानारि आदबजों रोखोमसे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो थिग बिदिनो माइ आबादनि जोङो गाहायै मा मा माइ आबादखौ मावनानै मावो होनना बुङोब्ला
औ
जेरैहाय जोंनि बर' सुबुंफ मा आबादखौ मावो माइनि मा मा आबादखौ मावो जेरैहाय जोङो माइ सालिमाइ बेखौ मा गोजौ बा जोंनि मा होनदों हायनो हायावहाय जोंना गोजां बोथोर मावनाय जायो आरोना बे माइसालि माइखौहाय बिदिनो आसु माइ दं बेखौ जोङो दैज्लां समावहाय मावनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो बावा माइरं बेखौ जोंहा मा होनदों गोथौ दै थायोब्ला बे बावा माइखौ आबादखौ बा बे बावा माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो मा दैनि जेराव दैया बांसिन थायो बे जायगायावहाय बेदिनो जोङो माइखौ माबोरै गाय आबाद मावो होनना जों बुङोब्ला जोङो गिबियावनो हाखौ थियारि खालामना लाग्रोनांगौ आरो नोंथां जोङो हाखौ जोङो आथिखालाव' जोंहा दोरोङारि आदजों मावनायखौ जों नुो जायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टर बायदिसिनाखौ बाहायो जायखौ जोङो बिगियानारि आदब होनना जों बुंनो हायो बेजों जोङो खनथाम खनब्रै गाहाम एवनांगौ बेनि उनाव हाया जोंहा दोगोन जायोब्ला' जोङो माइ आबादखौ माव मावनो हायो आरो बिदिनो जोंहा एवनायखौ माखासे बाहागोआव रानो गिबि एवनायखौ जों खारायनाय होनना बुङो ओमफ्राय नैथि एवनायखौ जों सामार होनाय बिदिनो थामथि एवनायखौ जों मा होनो एवगारनाय आरो ब्रैथि एवनायखौ जोङो फोमोननाय होननानै जोो बुङो आरो बिदिनो बेवहाय जोङो आलि फार दाननांगौ आलि खोनांगौ बेफोरो जोंनि माइ आबाद मावनायनि मोनसे नोंथां बिदिनो बेवहाय जोंहा खोथिया फोनांगौ माइखौ गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ माबोरै खालामनांगौ होनबा गिबियाव जोङो जोलैखौ बासिना लाग्रोङोन नोंथाङा मा माइनि आबाद मावनो जेरैबायदि रोखोमनि माइरं जेरैहाय रनजित मथि ओमफ्रायहाय जोंहा माइब्रा माइ दङ बिब्दिनो
मा बुङो बेखौ बंगबन्धु होननाय दङ मासुरि होननाय दङ बेफोर माइखौ जोंहा मावनो हागोन आरो नोंथां गिबियावनो माइनि जे जोलै बेखौ बासिना लाग्रोदो बेनिफ्राय नोङो बस्थायावहाय खानानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो जेरै फुख्रि दंग' नङाबा दंखलनि दैजों हायबाबो खान्था बा बाल्थिंफोरा सारनानै दोननो हायो बिनि उनाव से हर सोमखांनायनि उनावहाय बोखांनानै बेखौ दैखौ सर' होनांगौ बेनि उनाव हायाव लखबनानै थालिर बिलाइ नङा ओ बिइजों खोबनानै दोननानै सायावाय फाथो ब खालामनानै दोनोबा बे हरसे बा हरनायनि उनावनो बे गाजा हरो बे गाजा हरोब्ला नोंथाङा बै सिगाङाव आं जि बुंनाय एवनायनि आदब बेखौ एवनायनि आदबजों नोंथाङा मै होखांनानै ओ बे खोथियाखौ फैनो हायो आरो खोथिया जेब्ला गोजौ जाबोयो अब्ला नोंथाङा बेवहाय माखासे हासारफोर नांनो हागौ हासारफोर नाङोबा नोंथाङा हासारफोरखौ होबानो जाबाय
जनि बदिनो जोंहा खोथिया जेबब्ला हुदानाय जायो अब्लास बेखौ फुनानै सिगांनिसो आग' फालिबाय
हालवनानै जों गायनो हासिगोन नोंथाङा आथिालावथ जोहा माइ बनि थाखाय हाजिरा बायदिसिना लानांगौ जायो मानो होनबा गोबां बिबांनि आबाद मावोबा बे माइ आबादखौ माव ओब्ला जोंहा हाजिरानि थाखाय गाय्रानि थाखाय हाजिरा लानांगौ आरो नोंथां बिदिनो जों उम माइ आबादखौ जोङो मा होनो जुन जुलाइ दानाव मावनानै जोङो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे समसिमहालागै जोङ मावनानै मोननाय जायो आरो बे आबादखौ बिदिनो माइ आबाद मावनायाव जोंहा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जायो माबेबा समाव माइ आबादाव माखासे एम्फौफोर नाङो हाग्राफोर जायो फोर नाङो अब्ला जो मा खालामनांगौ बेफोरनि थाखाय माखसे रनारि हासार म बायदिसिना जो ब बायनो गोनां जायो आरो गोबोर हासार बनौ जायो आरो जायनि गेजेरजों नोंथाङा नांगौ रोखोमनि माइ आबादखौ दिखांनानै मोननो हागोन जोङो माइ आबादाव मा होनदों बुंनो थाङोब्ला
उम माइयाव जोङो दैखौ मोजांङै लाखिबाय थानांगौ आरो दै थायोब्लासो जोंनि माइ आबादा मोजांसि न जायो आरो नोंथां बिदिनो माखासे समाव जोंहा खरान जबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जुदि खरानजों मोगा मोगि जायोब्ला जोंहा माइ आबादाव खहा जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा हासारनि मुं बुंनो थाङोबा जोंहा इउरिया दं दिपि दं आरजिं दं सालफेट दं बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो माइ आबादाव जोंहा बाहायजानाय माखासे गोदोनि दोरोङारि आदबनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा दङ नांगोल जुंगाल मै ओमफ्राय बावा बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायो हालेवनायाव माने मोसौजों हालेवनायावहाय आरो ओमफ्राय जेरैहाय खदाल थाबाय खदालजों हा हनाय आलि जावनाय दै जावगलायनाय बेफोरखौ जों मावनो हायो बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय माइखौ बानना लायनो थाखाय जों मा लाङो बावखा फुलाबारि बेफोरजों जोङो माइखौ गोदो बाननानै लायनाय जायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव मा जायो